खोनादोंना? अ नों नोंथांजों आङो नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दङ।
अ फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि ओ सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। सावरायनो हागोनना नोंथां?
सावरायजागोन दे नोंथां।
बे आयदायानो जाबाय जोंना मा होनो दावबायनाय आरोना।
औ नोंथां।
बिदिब्ला आं सावरायनोसै दावबायनो थांनो गोनांब्लाथ' जोंना मा होनो नोंथां? बिदिनो जोंनि ओनसोलाव नुनो थानाय बादिब्ला जोंना मा जायो साइकेलजोंबो दावबायनो हायो जोङो न'। नङा होमबा नोंथां?
साइकेलजोंबो दावबायनो हायो बा जोङो गारि मथरफोरजोंबो दावबायनो हायो। बिदिनो गोजान लामा हान्थिनो थांनो थाखायथ' जों साइकेलजों थांनो हाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो दावबायनो थांनो गोनांबा साइकेलदो थांनो हायाब्ला जों मा खालामो जोंना ओ गारिनि गारिनि गोनांथि जायो। बिदिनो थाव सोनाय बिदिनो गारिनि गोनांथि जायो बिदिनो ओमफ्राय मा खालामो जोंना गोजान लामायाव थां थांनो गोनांबा दावबायनो थांनो गोनांब्लाथाय जोङो बेगफोराव मुवा बेसाद बिदिनो जलंगाफोराव बा मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांफायो। खायसे सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आङो बिदिनो गोजानाव थांब्लोलाथाय दै बथलाथ' लोगोआव नांगौ। बाय बिदिनो न'निफ्राय रु टिबो बानायना बिदिनो पर'था रुटि बिदि बानायना लाङो बेनिफ्राय जामुं जाग्रा। ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ सामथाइबो लाङो खायसे खायसे सुबुंफोरा। ओमफ्राय आं खायसे खायसे सुबुंफोरखौ नुदों नोंथां आथिखालनि याव आथिखालाव दा नुदों माने मा नुदों होनब्ला गुबुनाव थाङो जों बेरायनो बिदिनो बायदिसिना थाग्रा जों थाग्रा न' फोराव ओ बिदि जोंथ' ओरैनो रुम भारा बिदि जेनेबा हटेलनि हटेल इफोरबायदि थायोना, बेफोरबायदि जाय गायावहाय माने थांनानै जों थाहैनो थाखाय बिदिनो जायगा मोनो, जायगाबो मोनो।
औ।
गोदो मा जायोमोन गोदो बेफोरबायदि ओ थाग्रा खुलिखौ जोङो नुनो मोनामोन। दा थाग्रा खुलिखौ नुनो मोन मोनग्रा जाबाय गोबाङानो। ओजों थाहैनानै जोङो लोगोसे जामुं लांफायाब्लाबो ओ जोङो जाग्रा गलायावहाय जोङो जाग्रा आदारनि गलायावहाय जाहैनो हायो। जोङो रां थाब्लानो दा दानि दिनावहाय जोङो रां थाब्लानो जाग्रा जामुं, जाग्रा आदारनिबो ओ आंखाल जाया आरो लोंग्रा दैनिबो आंखाल जाया।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो दावबायनो थाङो जोङो मिथिंगायारिजों लोगो जानानै मिथिंगायारिखौ नायनानै मिथिंगायारि बार जानानै जोङो मोजां मोनो। ओमफ्राय मा खालामो जोङो बिदि मिथिंगाजों गेलेनो मिथिंगाजों लोगो जानो जों मोजां मोनो बिनिखायनो सुबुं माहारिफोरा दावबायहैयो गोजान गोजान जायगायावहाय।
औ।
बिदिनो खाथि खालायाव दावबायनो थाखायथ' नोंथां जोंना ओ मा जायो खाथि खालायाव दावबायनोथ' जों साइकेलजों थांनो हायो।
ओ।
साइकेलजोंनो दावबायनो हायो। मानो होनोब्ला दानि दिनाव साइकेलजों दावबायनायखौ गोबां खमै नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ मा खालामो जोंना दानि दानि जुगनि सुबुंफोराहाय जोंना साइकेलजों दावबायनो बायो गाव खस्थ' खामनो बायो। नङा होमबा नों थां? बिनि थाखायनो जों खाथि बो लामा हान्थिनो गोनांब्लाबो जोङो गारि म थरनि आंखाल जायो। दानि दानि गथ'फोरखौ बा जोङो सुबुंफोरखौ नुयो बा खाथि खालाबानो गारि नांगौ, गारि बिदिफोरबायदि थासारिया सोमजिदों आरो। जोंनि ओन सोलावहाय ओ साइकेलजों बारा हान्थिनायखौनो नुनो मोनला। बाजार हाथाइ बाजार फोराव थांब्लाबो गारि मथरा गोबां जाबाय। बिदिनो ओ साइकेलजों थांनायखौ एसेबां नुनो मोनला। आबै आबौ जोंनि आबै आबौ बा जोंनि आइ आफा बिसोरबो बिसोरो थाङो जोंना साइकेलजों माब्लाबा समाव माने बांद्रायखौ नुनो मोनला सासे सानै सुबुंफोरा थाङो आरो बिदिनो सासे सानै माने ओ जौ से खोन्दोआवहाय जोंना बाजि जौखोन्दोआनो साइकेलो थाङो आरो बाजिया माने बिदि गारि मथर बिदि थाङो आरो बुंजायो। मानो होनब्ला आङो दा नुबाय थानायखौ बुंदो नोंथां साइकेलजों जोङो ओ हाथाय बाजाराव थांनो हायो बा स्कुल कल स्कुल फरायसालियाव जेनेबा फरायसालि गोजौ फरायसालि बिदिनो कलेजफोरावहाय मुलुगसोलोंसालिफोरावहाय जोङो खाथिब्लाथाय मा खालामो साइकेलजों थांनो हायो। साइकेलजोंबो थाङो जोंनि फरायसा गथ'फोरा फरायसुलि गथ'फोरा बिदिनो ओमफ्राय गारि लाङो बिदिनो ओमफ्राय न'निफ्रायबो दोनो जोंनि दानि दिनाव सोलिबाय थानाय बिदिनो स्कुलफोराव थ थांनो थाखायथ' जोंना न'निफ्रायनो दोनलांखायो नालाय बिमा बिफाफोरा उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ बिसोरो माने थाबायनानैहाय थांनाय जाया आरो दानि दिनावहाय गोदो जोङो फरायसालियाव थांब्लाथाय मा खालामो गुदि फरायसालियाव थांब्लाथाय जोङो खाथि खाला नालाय खाथि नालाय खाथिमोन नालाय जोङो ओ थाबायनानैनो थाङोमोन। दानि दिनावहाय जोङो गथ'फोरखौ नुला जे थाबायनानै थांनाय मानो होनब्ला जोंना गोजान लामायावसो जोंना प्राइभेट स्कुलावसो माने ओ फैसा नांनाय स्कुल माबायाव फरायसालिफोरावसो जोंना फरायना होनाय जायो। बिनिखायनो जोंनि गथ'फोरखौ बा लाइमोनफोरखौ जोङो थाबायनानै थांनाय खौ नुनो मोनला बेफोरबायाददि माने थाबायना थांनाय बा दावबायनाय बेफोरबायदि हान्थिनाय आलासि जानो थांनायफोरावबो जों गारि मथरखौ गोबां नुनो मोनसै। साइकेलजोंबो थां खाथि खाथियाव साइकेलफोरजोंबो दावबायनो हायो जोंना बिदिनो ओमफ्राय स्कुल कलेजफोरावबो साइकेलफोरजोंबो थांनो हायो थांनो थांनो हायो थेवबो दानि जुगनि जुगावहाय खम नुसै आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा माबायदिहाय दावबायो बा माबायदिहाय थाङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां फोरमायना होदो।
दा दावबायनाय बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां गोबां रोखोमनि थायो बिदिनो दा स्कुल कलेज बायदियाव थांनाय दावबायनाय बा आरो ओजों जों अबावबा जों नुफेरै बा मोनथिफेरै जायगायाव थांनानै दावबायनाय बिदिनो अबावबा गोजान गोजान जायगा बा अबावबा गुबुन हादराव दावबायनाय बिदिनो बायदि बायदिसिना हाजो जायगा बा मिंथिंगायारि जयगा अबा हाजो जायगायाव ट्रेकिंनि थाखाय दावनाय बिदिनो गोबां जायगायाव दावबायनायखौ नुनो मोनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो दा ओरै फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला जों गोजान जाय दावबायनोबा अबेबा गुबुन हादराव दावायनो थाखायथ' जोङ साइकेल बायदिफोरजों थांनो हाया बिदिनो जों बिदि गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय जोंनो गारि गुरा बायदि फोरनि गोनांथि जायो। आरो जोङो बिदि गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय जोङो बिदि दावबायनायाव जोङो सानसेनि थाखायल' ओ थांनानै दावबायनायखौ नुनो मोना माने जोङो बेयाव बिदिनो सान्नै सानथाम थाहैनाय हटेल बायदिफोराव थाहैनाय दावबाय थाहैनानै दावबायनाय बायदिखौ नुनो मोनो। दा जोङो बिदि दावबायनो थांनायाव जोङो दा बिदिनो गोजान लामा दावबायनायाव बिदिनो दा जोङो गावबा गाव गारि लानानै थांनाय बा बिदि पेसेन्जार गारिजों थांनाय बासजों थांनाय ट्रेनजों थांनाय बिदि फ्लाइट बायदिफोरजों थांनाय बायदि दावबायनायखौ नुनो मोनो गोजान गोजान लामा दावबायो। ला आरो बिदि दा गोजान लामा दावबायनो थांनायाव ओ बिदिनो हटेलफोराव थाहैयो हटेलफोराव साननै सानथाम बुकिं खालामनानै बिदिनो थांनानै साननै सानथाम थानानै दावबायनायखौ नुनो मोनो माने बेलेग जायगायाव दावबायोब्ला आरो दा आरै फारसेथिंजाय स्कुल कलेज बा अबावबा फरायसालिमा बायदिफोराव थांलाय फैलाय खालामनाय दावबायनाय बिदियाबो दावबायनाया जाहैबाय दा गोदोनि दिनावथ' जों स्कुल बायदिफोराव थांनायखौबो थाबायनानै थांनाय बायदिफोरखौ नुयोमोन दानि दिनावथ' रावखौबो बिदि स्कुल बायदिफोराव दावबायनानै थाबायनानै दावबायनायखौ नुला स्कुलावबो दानि जुगनि गथ'फोरखौ गावनि बिमा बिफा बा गारजेनफोरा गोबां मोजां सुबिदा होसै दानि जुगनि गथ'फोरनो दानि जुगनि गथ'फोरखौ खौ बिमा बिफाफोरा जेसे हागौ एसे गोबां फैसा गारनानै गावनि गथ'फोरखौ मोजांनि सायाव मोजां खालामनो नाजासै बिनि थाखायनो दा गथ'फोरखौ सरकारि स्कुलाव थांनायखौ नुनो मोनला सरकारि स्कुलाव थांङोब्लासो गोदोनि दिनाव थाबायनानै थांनाय बायदिफोरखौ खौ नुयोमोन दानि दिनावथ' गासिबो प्राइभेट स्कुलाव होसैयोना प्राइभेट स्कुलाव होयोबा दा गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरानो गावबा गाव निजा गारिफोरजों लांलाय लाबोनायखौ नुनो मोनो सोरबाबा बिदिनो कार बायदिफोरजों लाङो सोरबाबा बिदिनो नुयो सोरखौबा साइकेलफोरजोंबो लांनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो बाइक स्कुटि बायदिफोरजों गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय नुनो मोनो आरो ओं कलेज' कलेजफोर जायोब्लाथ कलेजफोर' जायोब्लाथ गाव गावनो ओ हान्थिलांनो हायोना गाव गावनो दावबायनानै बा साइकेल मानो जा बा स्कुटि बा बिदिनो पेसेन्जार गारियानोजा गाव गावनो हारसिंनो हायो बिदियावबो जोंङो थाबायनानै थांनाय बायदिफोरखौ नुवा कलेजाव थाङोब्लाबो दा आरो दानि जुगावथ' गारि गुरानजों दावबायनो हानाय हान्था मेलाया जोबोर मोजां जाबाय दा आरो जोंङो जोंनि ओम ओनसोलाव खाथियावनो ओम स्कुल कलेज दं हिसाबै बिदिनो दा खायसेफोरखौ साइकेलजों थांनाय नुयो बा खायसेफोरखौ बिदिनो गारिफोरजों थांनाय नुनो मोनो। ओ दावबायनायाव दा बिदिनो खायसेफोरा गारिजों थांङो। जाय हानायमानिफ्रा गारिजों थांङो। सोरबा आयैफ्रा बिदिनो साइकेलजों थांङो। बिदिनोआव दा बारा थाबायनानै थां थांनाय बायदिफोरखौ बिराद खम नुसै आरोना। बिदिनो साइकेल औ।
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थायेम होनायनि था थायेम होनायनि थाखाय। औ बोजोननाय
दायो गोजोननाय थाबाय नोंथां।